औ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ' आदसा दा नोंथाङा माबा बेस्थ' नामा?
आंथ' दा बेस ओरैनो दङ। जेबो उसुबिदा गैया।
आं नोंथांनियाव बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सुंद'यै ओ सावरायनो आखायाव लादों। नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाना?
उसुबिदा गैया नोंथां रायलायनो हागोन
अ' दा बर'फोरा ओम बर'फोरा जाहैबाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबाद ओ मावनानै जाग्रा ओ हारि दा बिसोरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौहाय खाङो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि जे दोरोङारि आबाद मावनाय बै समावहाय जे मोसौजों हाल एवनाय नांगाल दाननाय बेनिफ्राय लानानैनो जोंनि जे बर'फोरनि आबाद मावनायनि माखासे हुदाफोरखौ जों नुनोमोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदों नामा?
बर'फोरनि दोरोङारि आबाद मावनायनि सो सोमोन्दैथ' बर' हारिनि बर' समाजखौ जों मिथियो गाहायै बर'फोरा आबाद गाहाय हारि जोंनि जिउ खुंनायनि गाहाय थांनानै थानाय राहा लामायानो जाबाय आबाद मावनाय। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो बर' हारिनि सुबुंफोरा आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जिउखौ खांबोदों। दा आबाद मावनायनि बिथिङाव गाहायै बर' हारिनि सुबुंफोरा माइ आबादखौनो बांसिनै मावनाय जोङो नुनो मोनो। दा माइ आबाद मावनायनि बेलायाव जोंनि आबाद मावनायनि दोरोङारि माखासे हुदाफोरा गोबां हारिमुवारि गोख्रों माखासे सावगारिखौबो जोंनो फोरमायनानै होफायो। मानोना बर' हारिनि सुबुंफोरा दोरोङारि माइ आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे हारिमुवारि बा दोरोङारि माइ आबाद। मावनायाव नांगौ जानाय आगजु आइजें आइलाफोरखौबो गावसोरनो गावसिरनि मेलेमजों सानखांनानै दिहुननानै लाबोदों नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नगौ बेफोर गासिबो गासैबो मुवाफोरा जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय दंफां लाइफां बायदिफोरजोंनो बानायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ दा गोदोनिफ्रायनो दिहुनबोनाय बेफोर मुवा बेसादफोरा मुवा बेसादफोरनि दिहुनथायारि बिथिंफोरखौ नोजोर होयोब्ला बर' हारिनि सुबुंफोरखौ दिहुनथाइनि बिथिङाव मेलेमारि गोख्रों सानखांनो हानाय आरो राफोद सुबुंफोर होननानै जोंबो मिथिनो हानाय जायो। नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाया खोब नोंथाङा माबा बुंनो ना दोंमोन
ओ आथिखालाव बेफोरबादि दोरोङारि बिथिंजों आबाद मावनायखौ जोङो आथिखालसिम समसिमावबो नुनो मोनो जोंनि दोरोङा ओ मुलुगनाङारि बिथिङाव गोबां सो सोलायनाय जाबोबाय बिरोंदामिनारि माखासे जौगाखांनायनि जाउनावबो आबाद मावनायनि आदब खान्थि नेमखान्थिफोरा सोलायबोदोंबाबो दासिमबो जोंनि ओनसोलफोराव गामियारि बर' समाजनि मानसिफोरा बैफोर मुवा बेसादफोरखौ एंगारथारनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनद्रायाखै नङा होनबा?
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो बे दानि मुगाय दानि बे ग्लबेलाइजेसन मुगायावहाय साइन्स एन्ड टेक्नलजिनि जे मुगायावहाय ओ साइन्स एणड टेक्नलजिनि जे मुगा बेयो साग्लोबदोंबा बो जोंनि बर समाजावहाय गोदोनि दोरोङारि बाहायबोनाय बैफोर मुवाफोरखौ दासिमबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नोंथांनि ओनसोलावबो बैफोर दोरोङारि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायखौ मोननो हायोना?
थारैनो नोंथां बैफोर मुवाफोरखौहाय आं दान्दिसे सिगाङावहाय बुंनाय बायदिनो जे साइन्स एन्ड टेक्नलजिनि माखासे मुगा बिथिंफोरा साग्लोबदोंब्लाबो बै समनिफ्राय बाहायबोनाय दोरोङारि मुवाफोरा जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो बाहायजानायखौ नुनो मोनो।
बेफोर मुवाफोरनि माखासे मुंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
हायो हागोन नोंथां बैफोर मुवाफोरा जाहैबाय नांगोल आरो हासिनि बेदा बायदि बायदि बैफोर माखासे बिथिंफोरखौहाय ओ दासिमबो जोंनि ओनसोलावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो नों
ओ नोंथांनि बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बरफोरनि बेफोर आबाद मावनायाव बाहायनाय दोरोङारि मुवा बेसादफोरखौ बिगियानारि आरो बिरोंदामिनारि जौगानायनि समावबो जोङो गोख्रोङै बाहायनायखौ नुनो मोनो। मानोना गाहायै बरफोरनि आबाद मावनायजों सरजाबफानाय दोरोङारि मुवा बेसादफोरानो जाबाय नांगोल, जुंगाल, मै बेदा, हासिनि आरो बेजों लोगोसे माइ आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोरनि मुं दंबावो बेफोरनो जाबाय खोथिया बाननानै लांनायाव जों गनसाखौबो बाहायनाय नु नो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ नाथाय नोंथां बोरैबा साननानै नायोब्ला दानि बे साइन्स एन्ड टेक्नलजिनि मुगायावहाय बैफोर जोंनि माखासे ओ दोरोङारि फैनाय बाहायबोनाय बैफोरमुवा मुवाफोरा इयुनावहाय बेबायदिनो बाहायजालांबाय थागोन नामा
गामियारि समाजाव नायनो थाङोब्ला दासिमबो जोबनानै थांनायखौ नुनो मोननाय जायाखै नोंथां बेनिखायनो गामियारि समाजनि बैफोर गोबां गोहोम खोलैनाय बाहाय थावना बिथिंफोरखौ नायनानै इयुनावबो बाहायलांबाय थागोनखौ नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारनो जों मिजिंथिनो हायो जे जोंनि साइन्स ओ जोंनि बे आथिखालनि मुगायाव साइन्स एन्ड टेक्नलजिनि मुगाया जौगादोंब्लाबो जोङो जोंनि हारिया ओ दोरोङारि बाहायबोनाय बैफोर मुवाफोर खौ थारैनो इयुनावबो बाहायलांगोन आरो बाहायबाय थागोन खौ जों नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां दा बेनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौबो जोङो रोखायै नुहरबावो जेसेबां आबाद मावनायाव बाहायनाय दोरोङारि आगजु बै आगजुफोरा बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो लानानै दिहुनजानाय गाहायै जोङो नुनो थाङो मोननो हायो बर समाजा औवा औवाखौ नागारनानै माब्लाबाबो बैफोर आगजुफोरखौ दिहुननो हानायखौ जोङो नुनो मोनाखै बेनिखायनो बांसिन दिहुनथाय मुवा बेसादफोरा औवाजोंनो बानायनानै दिहुनजोबनाय नङा होनबा नों थां
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों मानोना जों बर हारिया मिथिंगायावनो संसार जानानै थांनानै थानो मोजां मोनग्रा बेनिखायनो ओ बेसोरो बा जोंनि हारिया मिथिंगायाव मोननाय जायफोरनाखि दंफां लाइफां बैफोरखौनो खायफाखौ जानाय ओ खायफाखौ थांनानै थानायाव आरो मावनाय दांनायाव बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो सैथोखौनो बुंदों आरो बेजों लोगोसे जों गाहायै माइ आबादखौनो रायखांनो थाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दोरोङारि माइ आबादनि बिथिङाव बै दोरोङारि माइ आबादनि माखासे मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना नोंथां?
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां जागोन।